औ नोंथां
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङालाय दायो मा खालामनानै दं?
आङो ओरैनो दङ नोंथां
उम
बिदिब्ला नोंथां जोङो
मा ओंख्रि संखो
माबासोमोन मा होनोमोनलाय अनलासोमोन नोंथां।
औ गोथावआनो नोंथांमोन ना मालाय।
औ
आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंगौमोन।
ओं दे सों नोंथां।
नोंथाङा मा ओंख्रिखौ गोदावसिन मोनो जानो।
आङो आंथ' ओंख्रिफोरखौहायो इदिनो सबायजों दाउ सबायजों दाउखौनो गोथाव मोननाय जायो आरो।
ओं ओमफाय नारजिखौ नारजिजों अमाजोंखौलाय।
गोथाव मोनो बेखौबो गोथाव मोननायालाय।
उम ओमफाय नोंथाङा दख'नानि आगरफोरखौ मोनसे मोननैसो खोन्थानो हागोन नामा मिनथियोबा।
औ औ हागोन नोंथां। जोङो दख'नानि आगरफोरा हायो फारौ मेगन आगर दाउथु आगर ओमफायो मा होनो दिंखिया बिजौनि आगर इदिनो बायदि बायदि आगर थायो दख'नाया।
औ नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दं बा सोंनो हागोन।
औ औ नोंथां। नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
एसे एनैखौ हागोन आरो।
औ दे होमबा बिथां नोंथाङा फोरमायदो।
आं बिदिनो बैसागुआथ' सैथ्र' दाननि लाज हाबनायनिफ्राय जायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो मोसौखौ लाव, फान्थाव ओमफाय इदिनो हालदैफोर हानानै सारो आरो ओमफायो बाब्रि खबजोंहाय इदिनो एसे माबायो बुज्रावो आरो। ओ मोसौखौ थुखैसिगोन आरो एबा दैमायावहाय ओमफाय इमोना बिनि उनावहाय गिदिरफ्रा ओ उन्दैफोराहाय गिदिरफोरखौ सोनमान लासिगोन आरो ना इदिनो फाय इदिनो बैसागुआव सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारसिगोन बिहामजो फार थि सेंग्रा आरो सेंग्राफोर सिख्लाफोर इदिनो ज' ज' ओमफाय बुरिफोर गथ'फोर आलदा बेबायदिनो मोसायो आरो।
औ
उम
नोंथां मोनालाय बिदिनो नाफोर फिगोन ना फिया?
नाफोरथ' फख्रियाव फियो फिनायालाय
ओं मा मा ना फियो?
इदिनो रौ औ नास्राय गोरै, थायलेन, मागुर इदिखौनो फिनानै दोनो आरो।
ओमफाय नोंथाङालाय ना गुरनो रोङोना रोङा जाखो?
रोंनायालाय रोंसाबो नोंथां एसे एनैखौलाय।
उम
नोंथाङालाय मा मा नाफोरखौ जानो मोजां मोनो। एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ आ इदिनो आङो मावाफोर ओमफायो नास्राय, गोरि इदिखौ गोथाव मोनो आरो
अ
औ नोंथांङालाय मा मा नाखौ गोथाव मोनो
आंबो बिदिनो मा होनो नाफोरखौ हायो। बिदिनो सालानि नाखौ बांसिन जानो गो थावसिन मोनो आरो जेरै ना ख्रस ओमफायो सान्दा बेखौल' जानो मोजां मोनो आरो आंङो
औ
गोथावआनो
औ औ दायो नोंथांङा मा खालामबाय दंङ'
आं आरै इदिनो ओं दंफां साययाव इदिनो दसे बारजादों आरो बेरायग्लां बेरायग्लां
ओमफाय नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंबावगौमोन आरो
औ दे सोंनो हागोन नोंथां
इदिनो आथिखालनि दख'नानि नाम ओमफायो गोदोनि दख'नानि नाम आरो मा मा आथिखालाव मा मा बायदि दख'ना ओंखारदों इदिखौ एसे फोरमायनो आरो
अ दानि जुगावथ' दख'नायया अनेक रोखोमनि ओंखारदों आरो गो गोदान गोदान मुङै जेरै बिबार ब्रेण्डनि ओमफ्राय झुमखा ओमफायो इदिनो हादानाथ' गोदोनि जाहैबाय
ओं
ओमफाय हायो इदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दं होमबाबो बारा मिथिजोबनो नागिरा नालाय नों
दे नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा एसे एनै सोंनो हागोन
औ र' नोंथां इदिनो मा होनो जोंङो आंङो दायो नोंथांनावहायो मा होनो हेल' नोंथां खोनादों ना?
ओं
ओ मा होनो आंङो दायो नोंथांनाव हायो बिदिनो जोंङोहायो
ओं
अनलाजों दाउखौ बोरै संङो बिनि बागै एसे फोरमायना होयोबा मोजां मोजां जागौमोन नोंथांङा
बिदिनो अनदजों दाउखौ आंथ' बांद्राय संनो रोङा जाहैबाय होमबाबो बिमाफोर संनायखौ नुयो होमबा एसे फोरमायना होनो हागोन आरो
औ औ
जेरै बेदरखौ एवफ्रामनानै खांग्रोयो ओमफाय बेनि उनावहाय दै गुदुंखौ फोरदोंसिगोन दै गुदुंखौ फोरुंनायनि उनाव अनला देनाय बेवहाय दैयाव होसनसिगोन खोस्लिजों एरसिगोन ओमफायो बेदरखौ होसिगोन
औ औ
औ
नोंथांमोनावलाय मा मा जतनि फिथाइ दङ'।
जोंनावथ' बिदिनो दंनायालाय दङ फिथायफ्रालाय एफा एनै थाइजौ खान्थाल ओमफ्राय आसबल
औ
ओमफायहायो धागन बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ दङ। होमबाबो
ओम
नोंथांमोनालाय मा मा फिथाइ दं?
जोंनावबो बेनो थाइजौ जुमब्रा ओमफ्राय जलफि सेलेखा बिदिनो दं आरो आं नोंथांमोनहालाय मा मा जिब जुनार फिसियो न'फोरावलाय?
जोंनाथ' बिदिनो न'फ्रावहायो बिदिनो दाउ अमा बिदिखौल' बे खौल' फिनाय जायो आरो न'आव जाहाना
उम
नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन नोंथां
औ नोंथांमोनालाय इदिनो न'फ्रावलाय आबादफोर मावगोन ना मावा इदिनो? दैज्लां बोथोर समाव मैगं
मावो मावनाया दाथ जोंनियावहायो मैगंहाय दैज्लां बोथोराव इदिनो दायो खांख्रिखला उम फाय हायो माइ आबादथ मावखायो मावनाया दैज्लां बोथोरावथ
औ
ओमफाहायो खुमब्रा
उम
ओमफ्रायो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर थायो होमबाबो बावजोबबाय न'आव गायनायफोरखौ
ओम जेबो नङा
नोंथांमोनावलाय ओं
जोंहा दा बिदिनो भिन्दि सबाय बिमा बिदिनो गायो आरो दुन्दिया गाजरफोर
ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय मेसें बोथोरावलाय मा मा मैगं गायो?
बिदिनो जोंहहायो मेसें बोथोरावहायो बिदिनो माबा मा होनो मेसेंम बोथोरावथ गोबां मैगं थाइगं गायो गायनायाथ' बिदिनो आलु
आलु ओमफ्रायहायो
आलु
बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना
उम हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
उम।
नोंथाङा इदिनो दालाय थास' थास'खौथ' मिथिखायो नोंथाङा।
औ औ।
बै थास'निफ्राय मा मा मैगं मोनजायो एसे बुंफोरना होदो?
उम थास'निफ्राय जोंथ' थास' आइथिं मोनजायो, थास' बिथ'राय, थास' बिबार, ओमफाय ओमफाय बै थास' दा ओं ओं बिनि देन्थाखौबो जायो।
ओं।
उम।
उम।
ओमफाय नोंथाङालाय दायो मा खालामगासिनो दङ?
इदिनो आंबो जिरायलाबायनानै दं नोंथां।
उम।
नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय थाबाय नोंथां। होमबा बे बिदिब्ला नोंथां उम बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? मालाबा सम लानानै मोजां रायलायफिनसै खोमा।
औ औ दे होमबा नोंथां औ।